नोंथां अ नोंथां
अ खोनादों खोनादों
अ औ नोंथां औ
दा जों होमबा नों थां ओ बे समाव दैज्लां बोथोराव गामियारि सुबुंफोरनि जेनाखि जिउ खुंनाय बेफोरखौ इसे रायलायसै
औ नोंथां औ नोंगौ
औ ओरैनथ' जों बयबो मिथिखागौ दैज्लां बोथोराव गामियारि सुबुंफोरा एसे जेना खि खामानि बेफोरो एसे उन जायो आरो
नोंगौ नोंगौ नों नोंगौ
थाङोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर ना
औ नोंथां
बेवहाय जेनाखि दैज्लांनि ओ मैगं थाइगं मोनो बेफोरखौ मावनायखौ जों गामियारि सुबुंफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नोंथां नंगौ
औ ओरैनो नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननि जायगायाव मा मा मैगं मोनो दैज्लां बोथोराव बा फिथाइ मोनो बेफोरखौ खिथादो
ओरैनोथ' नोंथां दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंनिथिं मोननाया जाहैबाय ओ जोङो खुमब्रा मोनो नोंथां जोंनिजों खुमब्रा ओ आरो बेनिफ्राय जोगोनार मोनो बेनिफ्राय फोरला मोनो ओमफ्राय फान्थाव मोनो मैथा बांगाल मैथा बायदि रोखोमनि मैगं मोनो आरोखि ना नोंथां जोंनिजों।
औ
औ
फिथाइफोरा
फिथाइ होननानै बुङोब्लाथ' ओरैहाय सफारि मोनो बेनिफ्राय थाइजौ खान्थाल लिसु बेफोरबायाददिखौ मोनो आरोखि ना नोंथां।
औ औ
अ आदसा आदसा नोंथां नोंथाङा फिथाइनि बेलायावहाय अबे फिथाइखौ जानो साबसिन मोजां मोनो?
फिथाइ बुंब्लाथ' दा दैज्लां बोथोरनि समाव आं थाइजौखौनो साब सिनै मोजां मोनो।
आतसा
गासिखौबो जायो जानाया लिसु खान्थाल ओ लेरख' बिसोर गासिखौबो जेनाखि दैज्लां बोथोराव मोनो नङा होमबा?
अ नंगौ नंगौ
बोथोराव मोननाय फिथाइफोरखौनो आं जायो माने अब्लाबो साबसिन आं साबसिन ओ मोननाय बा मोजां मोननाय होननानै बुङोब्ला थाइजौ आरो नोंथां।
थायजौ नंगौ नंगौ उम
गोबां रोखोमनि थायो जेनेबा गोखै अबेबा गोदै बा अबेबा गो थाङाव गोखैबाबो गोमोन मोननायाव गोदै जायो। नाथाय आङो ओ‌ बेफोर थाइजौ फिथाइफोरखौ मोननायावहाय जानो साबसिन मोनो आरो
आतसा आतसा
औ दा ओरैनो जों दैज्लां बोथोरावथ' गामियारि सुबुंफोरा
औ नोंथां
आबाद गाहाय हारि नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
जों दैज्लां बोथोराव गाहायै गामियारि सुबुंफोरखौ गासैखौबो न'खर न'खर जानाखि गावसिनि हा दं बेवहाय आबाद मावनानै ओ समखौ बारहोनायखौ नुनो मोनो आरो
ओ नंगौ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। दा नोंथांमोननि हरैहाय माइ गायजेनबाय नामा।
दाथ' नोंथां जोंनिथिंथ' गायजोबबायानो। साफा सानै मानि गायजेननो हमबाय आरोखि। नोंथां औ।
जोंनिथिंबो बिदिनो जायफोरनानाखि दै थाबाय दुब्लियाव। बा खोथिया जौबाय बिसोरो साफा सानै जोंनिसिमबो गायबाय आरो थेवबो गासैबो गायजोबाखै।
आतसा आतसा।
दा बेफोरो जाबाय जोंनि दैज्लां बोथोरनि जेनाखि नोंथांजों रायलायनाय बायदि आबाद मावनाय बा फिथाइ साथाइ दैजां बोथोरनि बेफोरखौ जों मिथिगौ नाथाय दैज्लां बोथोराव माखासे जोंहा जेंना फोर दंना गामियारि
औ औ।
जेरैनाखि अखा एसे हायोब्लानो बा एसे बार बारबानो जोंहा गामियारि ओ ओनसोलाव कारेन्टफोरा ओ बिफां लाइफां बिफां बायसिननानैहाय। गाज्रि जायो। बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो जेंनाफोरा। बा लामाफोरावहाय ओ फाखा नङैनि थाखाय न'फोरा हाब्रु जायो। गथ'फोरा बा गोजान गोजान फरायसालियाव थांग्रा गथ'फोरा बिसोरो थाबा थाबायनोबा गारि मथर मोननो गोब्राब जायो।
ओ नंगौ नोंथां औ।
बो नुजाथियो आरो। आ आरो बुंनो थाङोबा दा थ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दुब्लि बारियाव गासिबो दै थायोबा माइ गायो। बेवहाय माने जोंहा दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरो आदारनि थाखाय स से जेंना नुजाथियो आरो मानोना जोंहा गामि ओनस सोलावहाय फैसा थायोबाबो बे फोथारावहाय गासैबो बे गामि दरसेनि मोसौफोरा बे फोथारावनो दै जोबनाय जायो आरो गांसोनि जेंनाया बेयावनो नुजाथियो।
ओम ओम ओम
दा नोंथांमोननि जायगायाव लामा बा बेफोरबादिनो ओ मोसौ मैसो खानो जायगा फोरा माबादि एसे खिथादो दैज्लां बोथ
आदसा आदसा दाथ' जोंनिथिं नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' दैज्लां बोथोरावथ' मोसौ मैसो बोरमा बेफोरखौ खानो माने जायगायानो गैया होनजायो आरोखि ना नोंथां।
उम उम
माने जोंनि जायगाजों माने फोथारबो गैया नालाय आरोखि ना
अ
बेफ्रावबो खालाबायनानै दोनथ'नो थाखाय बेबायदि जायगाबो जोंनिथिं गैया आरोखि ना नोंथां।
औ औ
माने जोबोर माने उम माने मा होननांगौ बेखौ ओ जायगायानो गैखाया आरोखिना नोंथां।
अ जेंना नुजाथियो।
थियो अ दा बिनि थाख ओंखायनो माने जोंनि गामिजों माने मोसौ मैसो बोरमा बेफोरबायदिखौ बारा फिसिया आरोखि ना नोंथां। खम नुनो मोनो जोंनि थिंहाय दैज्लां बोथ नोंस्रा माने जारला जायो नालाय जेंना नुजाथियो नालाय
उम
बेफोरनि थाखायनो आरोखि ना नोंथां। अब्लाबो माने मासे से मानै ओरैनो लायो आरोखि ना।
औ मोजां।
औ माने खायफ्रा खायफ्रा माने हालौवग्राफोरबो दं नालाय खायफा खायफा। मोसौजों माने हा हालौवो नालाय ओंखायनो बेफोरखौ साफा सानैया लायो आरोखि ना। नोंथां।
दा जोंहा बेफोर औ।
ओ नोंथांमोननिजों दा माने गायनाय फुनाया माबायदि सोलिदों।
गायनाय फुनाय होननानै बुङोब्ला दा जोंनिथिं आ सोरहाबा सोरहाबा फुहांबाय नाथाय सोरहाबा सोरहाबा खोथिया जौैनि थाखाय फुथ'वाखै आरो जायफोरनाखि खोथिया जौबाय बिस बिसोरो ओ हा खौ फोमोननानै गायजेनबायानो।
आतसा।
औ दा जोंहा बिदिनो दैज्लां बोथोराव बेफोरबादि माखासे जेंनाजों लोगोसे मुलाम्फाबो दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
थाङोबा जोंनि गामियारि सुबुं फोरा दैज्लां बोथोराव गोबां ना हमनानैहाय ओ रांखान्थि जौगानायाव बे न'खराव मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
न'खराव मानि गामियारि न'खराव सोरनाबा जे फासि खेवालि बेफोरबायदिया थायो आरो न'खर न'खर। औ ना हमनायाव माने जोबोद आखा फाखा। बुंनो थाङोब्ला ओ ना ओंखारजेननाय लोगो लोगो बर'फोरा ओ बिदिनो फासि साना नैहाय गावसोर न'खराव जानो लाबोनायजों लोगोसे बेफोरखौ फानहरनायबो जों नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ औ।
फाननानै न'खराव जेनाखि नांगौ जानाय संख्रि फानलु बे फोरखौ बायनानैहाय ओ बिदिनो मुलाम्फा जायो आरो। दैज्लां बोथोराव जेनाखि ओ ना मोनोना बेफोरखौ बर'फोरा फासि सानानै बा जेजों बा खेवालि बेफोरजों माने ओ गोरों आरो बर'फोरा गामिनि सुबुंफोरा बेफोरखौ नाफोरखौ हमनो थाखाय।
आतसा आतसा।
थिं ओ दासान्दि अखाया माबादि बा अखा हानायजों ओ
आदसा आदसा दाथ' नोंथां जे मिथिंथ' अखायाथ' माने गोगोम हादों आरोखि ना नोंथां। माने दुब्लिफ्रावथ' दैयानो फिलाब जाजोबदों आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
औ ओमफ्राय माने खायफा खायफा मानि नाबो मोनसोगारदों आरोखि ना नोंथां। सेर बाबानि खेवालि जेजों सारदों सोरबा फासिजों सानानै मोनदों आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
गोगोम गोगोम मोननायखौ आं नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां।
औ।
बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि ओरै ओरैहायनो माने हायस ना मोनो आरोखि बेबायदि दैज्लां बोथोराव आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
जोंनिथिं गोबां मोनो आरोखि। माने आंबो मैया फासि लाबोदों आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
माने दैया देरबाय नालाय जोंनि न' खाथियावनो दुब्लि दं नालाय बेवहाय आङो सानो होननानै लाबो दों आरोखि ना नोंथां। माने मोनायाव आङो सा दोनबायना नोंथां बेलासियावहाय हरसे सानानै दोनबाय ओमफ्रायो दहाय फुङावहाय आं बोखांबाय आरोखि ना नोंथां।
औ।
ओमफ्राय आङो बाहायनो देरखि ना मोनदों आरोखि ना नोंथां।
औ जोबोद मोजां।
औ नंगौ। माने नायाबो नोंथां मानि मोजां मोजांथार आरोखि ना नास्राय गोरि सिंगिबो नांबावोसो बालाबाथि थुरि बेफोरबायदि ना मोनदों आरोखि ना नोंथां।
औ।
बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव जोंनि गामियावहाय मानि लाबसो जायो आरोखि ना बेबायदि बाना जायोब्ला
औ।
औ माने नोंथां खायसे खायफा मानसिफ्राथ' माने नाजोंनो माने गोबां थाखा खामायनायखौ नुनोमोन आरोखि मोनो आरोखि जोंनिजों नोंथां।
औ।
ओम।
दा होमबा जोबोर मोजां नोंथां दा जोंना फैयै फैयै समा नै जोब्बायानोसै। सोलाय नोंथां।
अ अ।
नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जेनाखि आरोखि दैज्लां बोथोराव गामियारि सुबुं फोरनि जेंना जेंगोना बा बेजों लोगोसे गो बां मुलाम्फा बेफोर खौ सावरायनानै गोबां जों मिथिनो मोनबाय नोंथांमोननि आरो जोंनि जायगा बेफोरखौ आरो
आदसा दे नोंथां बिदिब्ला लाखिनोसै दे दे